औ नोंथांखौ कल खालामनायनि जाहोनानो जादों ओ नोंथाङा ओ बर'नि आबादफोरनि सोमोन्दै एसे सावरायना होनो हागोन नामा नोंथां
औ नोंथां हागोन आबाद होनोब्लाथ' जेबो मावो एबा आबादखौ बायदिसिना गोलैनाय नङा होमबा नोंथां जेरैबायदिहाय दा जोंनि ओनसोल लानानै बुंनो थाङोब्ला बायदिसिना आबाद मावो जेरैबाय बेहाय दा दैज्लां समाव माइ आबाद बा बिदिनो उफेरा आबाद बायदिसिना दा उफेरा आबादनि मुंखौ लायोब्लाबो जेरैबायदिहाय जोंहा भेन्दि लेस्रा बायदिसिना लोगोसेनो दैज्लां बोथोराव जोंनि ओनसोलाव माइ आबादखौ माबोरै मावो होनोब्ला ओ बायदिसिना गोदोनि समनिफ्रायनो मावबोनाय दासिमबो दा गोदोनि समावथ' बांसिन जाया हाय जोसा माइब्रा माइसा बायदिसिनाखौसो बांसिन मावोमोन नङा होमबा नोंथां? नाथाय ओ दानि समावथ' बायदिसिना सरखारा बायदिसिना आनजाद लानानै बायदिसिना ओ माइनि मुं दिहुनदों जेरैबायदि मोनैसो मुं लाजागोन रनजित, साबन, रंगबन्धु, रन्जना, अन्जना, बायदिसिना बेफोरबायदि दा माइ आबादखौ जोंनि ओनसोलाव माबोरै मावो होनोब्ला माइ आबाद मावनो थाखाय गिबियावनो खोथियानि गोनांथि फैयो दा खोथियाखौ जोंनि ओनसोलाव माबोरै एबा माबोरै खालामनानै फैयो होनोब्ला बांसिन थांनाय बोसोरनि माइज्लिखौ लाखिनानै फाथोनि बस्थायाव सोनानै सा नै सानथामनि दै फीसिनानै लायो आरो बिदि दैयाव फिनानै ला खांनायनि उनाव बेखौ फोगोननि गिबि सानखालिनो अ माइखौ ओ बाहेराव बस्थायाव एबा बिदिनो थालिर बिलाइयाव बना दोननानै बेखौ ओ खोबना दोनो आरो बेनि अखानायै हालेवनानै हा जेनेबा नांगोलजों एबा ट्रेक्टर बायदिसिनाजों एवना लानानै हासार बायदिसिना होना नानै जोङो बेवहाय खेरखायाव लानानै आखायजों मुथा मुथा सारो आरो नोंथां ओ बिदिनो जोंनि ओनसोलाव ओ खोथियाखौ फोनाय जायो आरो दा खोथिया माब्ला जायो होनोब्लाथ'ओ मास मोनसेखौनो नांगोन खोथिया देरनायाव। बिदिनो औ खोथियाखौ बिदि गोदोनि समनिफ्राय जेरैबायदि हाइ नागोलजोंनो हालेवनानै माइ आ आबादखौ जा जायखि जाया आबादखौ मावोमोन नाथाय दानि समावबो बेखौ नुनो मोनो अब्लाबो समनि आंखालनि थाखाय बांसिन नानो ट्रेक्टर बायदिसिना जों बयनायखौ जोङो नुनो मोनो आरो बिदिनो लोगोसे जोंना जेब्ला माइया मास मोनसे जायो अब्ला जोंना दुब्लिया जेसेबां एसेबांनि थाखाय खोथियाखौ फुना लायो लानानै बे दुब्लियाव जोङो हासार बायदिसिना होयो हाथाय बाजारनिबो बायना लाबोनाय लोगोसे न'आवनो ब मोननाय गोबोरखि हासार बायदिसिनाखौ अ बिदिनो होनायनि उनाव आरो जोंना माइ गायो आरो नोंथां बिदिनो जोंनि ओनसोलाव माइखौ गायनाय जायो। लोगोसे उफ्रा आबादखौबो मावनाय जायो आरो सम जों लोगोसे।
औ न-नंगौ नोंथां हागोन ओ जोंनि ओनसोलावबो बे बेबायदिनो गोबां बर' सुबुंफोरा आबाद मावनानै आबाद मावनाय जायो आरोना नोंथां। बेबायदिनो गासैबो उम गासिबो न'खरानो जोंनि ओनसोलाव आबाद मावना नानैनो ओ आबाद मावनानैनो जिउ खुंनाय खुंनाय दङ' आरो नोंथां। बेबायदिनो जोंनि ओनसोलाव माय आ आबादखौ बोरै मावो होनोब्ला ओ जोंनि ओनसोलाव ओ बेबायदिनो फासआवनो मा-माइ आबादखौ बोरै मावो होनोब्ला जोङो गिबियावनो खोथिया फोग्रोना लानाय जायो नङा होमबा नोंथां? औ खोथिया फो खांनायनि उनाव जोङो बेबायदिनो खोथिया देरनो थाखाय जोंना ओ बेबायदिनो ओम सप-सप्थाथामबा इदिनो मांखोसे लायो आरो। आरो नोंथां बेबायदिनो जोङो फोखांनानै ओ एसे गोजौ जाब्ला जोङो मा बेखौ फुनाय जायो आरो नोंथां। बेबायदिनो जों गामिनि गामि ओनसोलनिनो सुबुंफोरखौनो जोङो हाजिरा होनानै फु-फुनानै ओ फु-फु-फु फुनाय जायो आरोना नोंथां खोथियाखौ। बेबायदिनो जोंनि ओनसोल सोलाव गोबां सुबुंफोरानो हाजिरा मावनायखौबो जोङो नुनो मोनदों। आरो बेबायदिनो जोंनि ओनसोलाव ओम माइ गाय माइ गायनायाव गोबां आजिखालिथ' दानि दानि दिनावथ' जोंना मा गोबां हाखौ जोङो ट्रेक्टरजों गायो नङा होमबा नोंथां? आथिखालाव
ओ हाल-हालजों गोबां सुबुंखौनो ओ माइ गायनाय जों नुनो मोनलिया बेबायदिनो जोङो आ ओ गो आथिखालाव जुगाबो जौगाबाय नालाय नोंथां बेनि खायनो जोंना टेक्टरजों एवनानै सानसेयावनो जि थामजि बिघा एवनानै माइ आबाद माइ आबाद गायनायखौ जो नुनो मोनदों आरोना नोंथां। ओ बेेबायदिनो जोंनि ओनसोल सोलाव गासैबो सुबुङानो माइ आबाद मावनानै माइ आबादखौ मावनाय जायो आरो ज जोंनि ओनसोल सोलाव ओ बेबायदिनो जोंनाव दैमा दङ' आरो दैमा ओ दैमाफोराबो मा जोंनि
बेबायदिनो गोबां अखा हानायनि जाहोनाव गोबां ओ दै दै जानायनि जाहोनाव जोंनि आबादफोरखौ गोबां खहा खालामनायखौ जोङो नुनो मोनदों आरो ना नोंथां। ओ बेबायदिनो गोबां खहा खालामनायजों लोगोसे जोंनि ओ माइ आबादफोराबो गोबां गोबां गोबां खहा जालांदों। ओ बेबायदिनो जोंनि ओनसोलाव गोबां ओ दैबानाफोराबो गोबां जोंनि माइ आबाद खहा खालामनानै सुबुंफोर खौ खहा खालामना हो-होनायखौ जोङो नुनो मोनदों आरोना नोंथां। बेबायदिनो जोंनि ओनसोलाव गोबां रोखोमनि माइ आबाद मावनाय जायो। जेरै अनजना ओ बेबायदि बिदिनो ओ बायसुमुथि, खरमा बेबायदिनो गोबां रोखोमनि आबाद मावनाय जायो आरो ना नोंथां। बेबायदिनो जोंनि ओनसोलाव माइखौ आबाद मावनानै जोङो माइखौ जोङो जा उम आबाद उम माइखौ जों गायखांनायनि उनाव बियो फिथाइ हमगोन फिथाइ हमनायनि उनाव बेखौ जोङो फिथाइ हमखांनायनि उनाव जोङो न'आव लाना फैयोना नों थां न'आव लाना फैखांनायनि उनाव बेबायदिनो जोङो माइखौ जों गोबां गोजान गोजानाव फाननो हायो आरोना नोंथां। फानखांनानै जोङो गोबां ओ बेबायदिनो ओ खा जोंनि ग हाथाय बाजार बा जोंनि खाथिनि ओनसोलफोराव फाननायनि अनगायैबो जोङो मा जोंनि ओनसोलनि सुबुंफोरखौ गोजान गोजान बा टाउन सहराव फाननानै जोङो गोबां बेसेन रां खामायनायखौ माय आबादनि गेजेरजों नुनो मोन्दों आरो ना नोंथां। औ नंगौ नोंथांमोननि ओनसोलाव बेबायदिनो माइ आबादखौ मावनानै बेफार फालांगि खालामनाय दङ नामा नोंथां?
उ बांसिनानो जों मो जों न'खराव जानो थाखायनो एबा बांसिनानो खालाम फाननो थाखाय फानायखौ नुनो मोनो नों थांङा जेरैबायदि फोरमायदों आ बिदिनो ला गबा ग माना माबा अख माथ जांसि रांङारि आंखाल जानायखौ बांसिन नुनो मोनो, बिनि थाखायनो जोङो माइ आबाद बायदि जोंखौ माव आबाद मावनानै जोङो बिदि रांङरि आखाइखौ सुफुंनो हायो आरो नोंथां
नंगौ नोंथां औ।
गोदोनि समा जोंना बेनो नांगोल जोंनो हालेवनाय
नोंथां नोंथाङा मा होनदोंमोन खो ओ सोंथिखौ खोनायासै?
औ नोंथां जरै हाय गोदोनि बिदिनो जोंना नांगोलजों हालेवोमोन एबा नांगोलजों सो आबादखौ मावजेनोमोन। हानि संपद बे बे दंड़ ना गैया?
औ औ नंगौ नोंथां ओ। बेबायदिनो जोंनि ओनसोलावबो गोदो गोदायथ' नांगोलजों एवोमोन नालाय नोंथां आथि खालावबो जोंना आखायफा -आखायफा। फा सुबुंफोरा मा ओ नांगोलजों एवनायखौ जोङो नुनो मोन्दों आरो नोंथां। ओ बेबायदिनो ओ गोबां सुबुङानो बेबायदिनो नांगोलजों एवा बेबायदिनो खाफा खानै खा फा खानैखौ एवनायखौ जोंनि ओनसोलाव नुनो मोन्दों आरो बेबायदिनो गोबां सुबुङानो आथिखालाव ट्रेक्टरजों एवो मानो होनोब्ला जोंना ट्रेक्टरा गोबां ओ ओ बेबायदिनो खानजायावनो जि थामजि बिघासो एवनानै एवनो हायो नालाय नोंथां बेबायदिनो बिनिखायनो जोङो आथिखालनि सुबुंफोरा मा टेक्टरजोंसो माइ आबाद मावनायखौ नुनो मोन। मोनो आरो नोंथां बेबायदिनो जोंनि ओनसोलावबो तेकरजोंनो बांसिनखौनो जोंङो माइ आबाद मावनायखौ ओ नुनो मोनदों आरो नोंथां, औ नोंथां माने ओनसोलावबो ओ बेफोरबायदि ओ टेक्टरजों गोबां सुबुङानो माइ आबाद मावो नङा होमबा नोंथां? ओ बेबायदिनो हालजों एवनायखौ ओ नोंथांमोननि ओनसोलाव नुयो ना नुवा? हालजों हाल एवनानै माइ-माइ आबाद मावनाय।
आ गोदोनि समखौ लानानै बुंसै आ बांसिन आबाद खौनो हालेवनो अमा एवनायाव मावनायावनो जोबोद सम लायोमोन नंङा हबानो? हो आ बेनि थाखायनो बे फसल मोन जायाव एबा जोंहा ओ समनि आंखालाव जोबोद गोबोवदोंसो जोंङो फिथाइखौ एबा मुलाम्फाफोरखौ मोनोमोन आरो। आदार जानाय समाव थ नायनो थांङोब्ला। मास मोनसेनि खामानिखौ साननै सानथामावनो फोजोबो नङा होमबा नों? हो बिनि थाखायनो दानि समावथ' बांसिन ओ बिदि। ओ माने समनि आंखालनि थाखाय एबा राङारि आंखालनि थाखाय बांसिन। फोरनो बिदि मावनायखौ नुयो आरो अब्लाबो गोदोनि समावहाय जेरैहाय ओ हाले। जों हेवनानैनो आबाद मावनानै जेखिनि फिथाइ मोनोमोन एबा फसल मोनोमोन आरो दानि सम। नुनो मोनो जे हाफोरा बायदिसिना हाखार होननायनि थाखाय एबा बायदिसिना। मुलिफोर बायदिसिना होनायनि थाखायनो एसे हासारनि ओ माने हानि आ मुला जाया। एसे खमिलांनायखौ नुनो मोनो आरो बिनि थाखायनो माने फसलफोरखौ मोन थाखाय जोङो दा बायदिसिना मुलै हासार होबासो जोङो फसलखौ मोनो आरो। नाथाय गोदोनि समावहाय जेरैहाय हालेवनानैनो जेब्ला जोङो ओ माइखौ गायोमोन एबा बायदिसिना आबादखौ मावो ओ बिद बिदिनो गायबानो बिदिनो जायोमोन आरो नोंथां नाथाय दानि समावहाय हाखार बायदिसिनाखौ होनो नाङो नालाय! बिनि थाखायनो माने जोंना बांसिन देहानिबो गाज्रि जायो दानि समाव बांसिन। बेखौनो जानाय लोंनायनि सायाव औ बेनि सायावनो आरो। बिदिनो जायो आरो नोंथां थेवब्लाबो दा। जोंना बेखौनो बुंनांगोन जे जोंना राङारि आंखालखौ सुफुंनो थाखाय। बेखिनिखौबो मावनांगोन नङा होमबा नोंथां जिहेथु जोङो आबाद मावनानै। जाग्रा बांसिन गासैयानो ओनसोलनि गामि ओनसोलनिफोरा बांसिनानो। बिनिखायनो जोङो बेखिनि खामानिखौ मावनो गोनां जायो आरो नोंथां।
औ नंगौ नोंथां उहुम।
ओ बिदिबा नोंथां जोंना समाबो जाना फै बाय नोंथांजों सावरायनानै गोजोननाय मोनबाय दिनैनि आयदाखौ बेखिनियानो दोनथनसै नोंथां।
औ नंगौ नोंथां आंबो नोंथांजों ओ माइ आबादनि सोमोन्दै सावरायनो मोननानै जोबोर गोजोननाय मोनबाय नोंथां। औ नोंथां बिदिब्ला दोनथ'नोसै नामा।
औ